नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओ नोंथां आङो नै दायो बेलासि समनिफ्राय ओरैनो जिरायनानैसो बार जागासिनो बायजोआव।
औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ औ औ ओ बर' समाज बा बर' न'खर न'खर दाउ अमा फिसिनाय बा बर' आइजोफोरा माबायदि दाउ अमा फिसिनानै न'खरखौ ओ बेंनानै लाखिदोंबा ओ सामलायनानै लाखिदों बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ। बर' न'खरफोराव जोङो माने दा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बायदि जिब जुनार जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो ओ बेफोरबायदि ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुबोदों। थिग बेबायदिनो बैफोर ओ माने बर' आइजो होननानै बुङोबा जोङो बर' बैफोर मो जिब जुनारखौ बांसिन जोंनि बर' आइजोफोरानो जोङो फिसिबोदों बा नायबोनायाव फिसिनायाव गाहाय बाहागो लाना लाबोदों। थिग बेबायदिनो जोङो
अमा अमाफोरखौ फिसिदों जोङो। अमाखौ फिसियो माखासे बेबायदिनो बर' आइजोफोरा ओ जेरै जौ संनाय बे हाबाखौ मावदों बे जौ संनानै मोननाय बे ओ जौ गोरान बानायखांनानै जा अफ्रि मोनो। बे ओ अफ्रिखौनो जोङो बे ओ अमानो आदार महरै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोङो गुन्दै गुन्दैखौबो बाहायो बे सम सम बे ओ ब' आइजोफोरा ओ गुन्दो आदारफोर गैयाब्ला गुन्दैफोर गैयाब्ला जोङो ओ बे खाथि खालानि बा एसे दह हलाफ्राव ओ थानाय थास' बिफांफोरखौ। ओ हाना लाबोनानै ओ। रुनानै गुन्दैजों गलायनानै जाहोनायखौबो जोङो ओ नुनो मोनो बा बेबाय दि खालामनानै आदार होबोदों अमानो। थिग बेबायदिनो ओ बेफोर अमाखौ फिसिनानै आरो। अमाखौ मोननै रोखोमै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनदों आइजोफोरखौ बे आइजो फोरा माने गोबा ओ माने बर' आइजोफोरा गोब बां रोंगौ आरो माबायदि ओ रोखोमै फिसियोब्ला मा मा रोखोमै फिसियोब्ला माने। ओ जोङो रांखौ। मोननो हागोन बा जोङो रांखौ रां खामायनो हागोन बा रांखौ बांसिन मोनगोन बेनि गेजेरावनो जोङो मानै ओ मोननै रोखोमनि। जोङो ओ-ओ अमा खासि फिसिनाय जों बेखौ मोनसे। ओ नुबाय बेखौ माने बेखौ फिसियोब्ला जोङो बांद्राय मुलाम्फा जाया मानोना जों। ङो बेखौ। खनसेयावनो फाननांगौ जायो एबा बांद्राय फैयो रां मोननो हाया। बेनि अनगायै जों आरो मोनसे ओ फिसिबावो जोङो। अमा बुन्ददिखौ जोङो फिसा आजायनि थाखाय जोङो फिसियो माने बै बेखौबो फा माने बर' आइजोफ्रा मिथिगौ आरो जे अमा ओ बुन्दिखौ जे फिसा आजायनानै जुदि फानोब्ला बैनि फिसानिफ्राय जोङो बांसिन रां मोनो बेखौ मिथिगौ माने बेनि थाखायनो। बांसिन बेबायदि ओ फिसिनानै जोङो ओ मुलाम्फा खामो। खामो आरो औ। बेनि अनगायैबो जोङो। दाउ फिसियो दाउखौबो बेबायदिनो ओ गोबां बुजा बुजायै माने फिसिनो। बा बेखौ माबायदि जोथोन लानांगौ मा मा आदार होनांगौ। बेखौबो बिसोरो माने मोजाङैनो रोंगौ ओ जेरै- माने फिसा समाव। दाउ फिसा गोरलै जोनोम जाहांनाय समाव बिसोरनो फिसा समाव माइरं इंखुरखौ बिसोरनो होयो जेब्ला एसे देरबोयो ओ अब्ला ओ गिदिर जायोब्ला बिसोरनो बिदिनो माइरं माइरं ओ-ओंखाम बा माइ बेफोरबायदि। आदारफोरखौ होनानैनो बे दाउफोरखौ फेदेरनानै बिसोरो फाननानै। ओ गोबा माने माखासे समाव रां आरजिनानै न'खरनि। माने आंखाल बा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बिसोरो ओ बेजोंनो सु फुङो ओ बेनि अनगायैबो आरो जोंङो हांसो फिनायखौबो नुयो। जोङो माने बिखौबो माने गोबां बिसोरनाव माने रोंगौथि दंखायो हांसोआ मा समाव ओ बिदै दैयो। मा ओ बिदै दैेनो समाव माबायदि आदार होनांगौ बिसिबां होनांगौ आरो बै ओ फिसा गोरलै जाहांनाय समाव जोङो बेनो मा आदार जाहोनांगौ। बेनो जोङो आदार जाहोनो होननानै हांसोनो फिसा समाव बिसोरनो ओ बिसोर माने मोजाङै जानो रोङा नालाय। ओ बिसोरनो ओंखाम सिफ फ्लेनानै ओंखामखौ बिसोरनो दौनानै होयो गोरलै समाव। ओमफाय जेब्ला एसे देरो देरोब्ला बिसोरनो गावनो जानो रोंनाय जायो अब्ला बिसोरनो ओंखामखौनो। माने एसे देरजासिम होयो आरो बेनि हसो माइ ओ माइ ओ बायदिसिना गुन्दै ओ गलायनानै बिसोरनो होयोदि जेब्ला देरो अब्लानो बेबायदिनो ओ समाव माने बियो बे हांसोनि बिदै दैहोना बिदैफोरखौ फानो बेबायदिनो फिसा फेदेरनानै ओ जोलैखौ बारिहनानै गोबां ओ खालामनानै गिदिर गिदिर खालाम खालामनानै बिसोरो हाथाय बाजाराव फाननानै रां खामायो। ओमफाय न'खरनि बेबायदिनो न'खर सालायनायाव बिसोरो रांखान्थिजों हेफाजाब होयो। बेफोरबायदिनो ओ नों थांनि नोजोराव माबायदि ओ बिनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनाय होननानै बुंङोब्लाथ' बे मोनसे बर' समाज बा बर' हारिनि न'खर न'खर ओ सोलिबाय थानाय मोनसे ओ ओज ओज जाथाय मा फिसिनाय मोनसे ओ
औ हुदा औ औ ओ ओ बर' आइजोफोराथ' गोबां रोखोमनि रोंखा राखा बेखौ गासैबो मिथिखायो। ओ बेनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा गावनि न'खर बा न'खरखौ माबायदि सामलायना नांगौ बेफोराव गोबां रो खोमनि गोजौ थाखोनि बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि खस्थ' मावबोदों ओ बेफोरनि गेजेराव दाउ अमा बोरमा बा हांसो ओ बेफोरो फिसिनायाबो मोनसे गाहाय खामानि। ओ जोंनो दाउ अमा बोरमा फिसिनाया गोबां रोखोमनि ओ रांखान्थियारि मदद खालामो। जेरैबादिहाय न'खराव माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला बेखौ जों बेफोरखौ फाननानैहाय ओ रांफोरखौ आरजिनानै नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय न'खराव बायनानै न'खरखौ सामलायलांनो हायो। र' अमा होननानै बुंङोब्ला जों अमाखौ बर'फोरा गासैबो फिसिखायो नोंथाङा बुंखानाय बादियै अमानो गुन्दै बा बा ओ उफ्रि होनायजों लोगोसे ओ खाथि खालायाव थानाय माबा मोनसे ओ हाग्रानिफ्राय थास'फोरखौहाय हानानै बेखौ रुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायादियैनो बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनानै न'खरखौ मोजां फारसे ओ लांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो दाउ, अमा, हांसो, बोरमा फिनायाबो एसे सहससिन जायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ बोरमा दाउ बा मोसौ बेफोरो गांसोखौनो जाखायो बेनो आरो गुबुन बेलेग बा ओ ओ जाग्रा मुवा होलायनो गोनांथि जाया। बेफोरखौ बेफोरो दुब्लिफोर फोथाराव होनानै दोनोब्लानो गांसो जाखायो बेनिखायनो बेफोरफोरखौ एसे मोजांसिन जायो आरो फिसिनायावहाय ओ जों फाननायनि अनगायैबो मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोननो हायो। मोसौनि गाइखेरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां होननानै जों मोनथिनानै मोनो। बेफोरखौ न'आव लोंनायनि अनगायैबो ओ द'खान बा गामि गफायाव फाननानै जों रां आरजिनानै न'खरखौ सामलायनायाव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो मोसौजोंहाय जों मोसौ हालुवाजोंहाय जों जों हालेवनानै गावनि जे आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि सहाय मोननो हायो। बर'फोराथ' आबाद मावनानै जाबोनाय मोनसे हारिखा बेनिखायनो जोंनि बर'फोराहाय मोसौ बोरमा फोरखौहाय फिसिनाय जायो मोसौखौ फाननानैबो जों रां आरजिनो हायो आरो बे गोबां खामानियावबो जोंखौ मदद खालामो जेरैबायदिहाय हालेवनाय बा गाइखेर लोंनाय बेफोरावबो जोंखौ जोबोद खहा- खहाय खालामो। बोरमा होननानै बुङोब्ला बोरमाखौबो जों फाननानै एबा बिनि गाइखेरखौबो जों लोङो नाथाय बोरमानि गाइखेरखौ एसेबां लोंनायखौ नुनो मोना। बेफोरखौ जों फाननानै रां आरजिनो हायो न'आवहाय नांगौ जानाय ओ रां रांफोरखौ जों सहाय मोननो हायो बेफोरबायदियैनो- जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसिनानैहाय न'खरखौ रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गोदोनि निफ्राय लानानै जोंनि बर' समाजाव दिनैसिम जिब जुनार बा बोरमा अमा दाउ फिसिनाय सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन। बेफोरबायदिनो जों जोंनि गामि गफाफोरावबो दिनैसिम दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों। बे दाउ अमा बोरमा फिसिनाया मोनसे रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि खा खाथि खालायाव जों गोबां नुनो मोनो जे दाउ अमा बोरमा फिसिनानै गावनि न'खरखौहाय- जौगाबोहोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबादिनो दिनैसिम बर' हारियाव दाउ अमा बोरमा फिसिनाया सोलिगासिनो दं। नोंथां
औ नंगौ नांगौ
बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय जायो ना जाया नोंथां?
औ बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरावबो गोबां दङ फिसियो जोङो। जेरै अमा बोरमा दाउ हांसो- बेफोर गासिबो दङ आरो मोसौ- जोङो मोसौखौ आथिखालाव जोङो हालेवनाय- फोर बेफोरबायदि मोसौ फिसिनायखौ जों नुलाबा फिसिला जोङो नाथाय गाइखेर जानो थाखाय मोसौ फिसियो आरो बेफोरबायदि माने मोनफ्रोम बे- फोर जिब जुनारफोरखौनो जोङो फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेजोंनो बे फिसिनायजोंनो आरो जोंनि रांखान्थिखौ ओ रांखान्थियाबो एसे ओ माने रांखान्थिनि बेलायाव एसे मदद जादों बा जोङो रांखान्थिनि बेलायाव एसे जौगानो हादों। होननानै बुंनांगोन आरो बेबायदि फिसिनायनि गेजेरजोंनो
औ नोंथां ओ नोंथां जोंनाथ' औ समाबो जानानै फैबाय नोंथां। ओ नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय आंनो दसेब्लाबो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो थाबायखर थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों